नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादो ना
औ औ नोंथां खोनादों
औ दा मा खालामनो सानदों नोंथाङा
दासान्दि दंथ'यो आङो ओ उन्दुना दंथ'यो दासान्दि
औ नोंथांमोननि जाबाय ओंखाबायना
औ जोंनि जाथ' माइ गायखांबाय
औ नोंथांमोननि जा माइफोरखौ बोरै गायो फोरमायना होलाय
ओ जोंनिजोंथ' बिदिनो हालेवबाय गायबाय बिदिनोसै बेनिफ्राय नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो
दासान्दि ओरैनो नोंथां आंबो माइ गायनायाबो जोब्बाय नालाय बे ओरैनो दं आरोना नोंथां औ
बिदिब्ला नोंथाङा एसे जोंनि ओ बर' सावथुननि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
सावथुननि बागैथ' आं रोङा नोंथां नोंनो फोरमायना होदो नोंथां
रोङा माने जोंहा बर' सावथुनफोरनि खोथा बुङोब्लाथ' जोङो ओ गोदो-गोदाय जेनेबा माबायदिहाय जोनोम जादों होनना बुङोब्ला जोङो गि बियावनो जोङो मोनथिखायो जिहेथु जोंहा ओ
जोङो थाख्रि-फाल्लानिफ्राय जोनोम जादों होननानै जों बुंनो हायो गिबि गिबियाव जोंहा जेब्ला ओ गोदोनि समाव थाख्रि- फाल्ला जेराव जोङो फेक्सन बानायनाय होनना बुङोमोन। हाथाय-बाजारफ्राव जोङो बायदिना भेक्सन बानायनाय नुयोमोन नोङा होमबा नोंथां।
औ नोंथा खोनादो।
नोंथाङा भेक्सनफोरखौ गोदो ओ अबेयाव नायदोमोन बा नुदोना नुवाखैमोन नोंथाङा?
आं नुवाखै नोंथां।
अ अ अ अ।
औ।
गो-गोदोनि समावथ' जों जेनेबा हाथाय-बाजारफ्राव जों गोबां नुयोमोन भेक्सन। ओ बायदिसिना सासे मानसियानो ओ जि-जोमफोरखौ गोबां गाननो लानाय सोलायबाय थायो लोगोसेनो मेथाइ रोजाबो, मोसायो, फाव थियो गिदिं- गिदिं मोसा -मोसा फाव खोनथियो मेथाइबो रोजाबो। दा बेफोरनि गेजेरजोंनो लासै- लासैनो जोङो बेखौ मानसिफ्रा नायनानै मोजां मोनो। लोगोसेनो गोबां बेफोरनि गेजेरजों जोङो खायसे गोदोनि समाव जोंहा जिहेथु सोलोंथाइ गैयामोन। जेराव जोङो सोलोंथाइ खायसे गोरों सोलोंथाइ ओ जायबा सोलोंथाइ फरायनो रोंगौ सोलोंथाइखौ लानो रोंगौ बिसोरसो ओ गोदोनि समाव गोबां खायसे बाथ्राफोरखौ बुजिनो हादोंमोन हमदांनो हादोंमोन जे गुबुन हारि फोरा जोंफोरखौ माबायदिहाय नाख्रेबगासिनो दङ'। दा बेफोरखौ सोलोंथाइ गैयि सुबुंफोरा माबायदिहाय ओ बिजाब फराय रोङै मानसिफोरहा लिरनो फरायनो रोङैफोरा बेफोरखौ जेबो बुजियामोन। अब्ला बेफोरखौ जोङो ओ बे फावथाइफोरनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां सांग्रांथि लानानै फैयोमोन जे जोंखौ गुबुन हारिफ्रा माबायदिहाय नासयदों माबायदिहाय ना जों बे फांसनफोरखौ नायनानै बा जोङो बे भेक्सनफोरखौ नायनानै जोङो गोबां सोलोंथाइ मोननो हादोंमोन जोंनि बर' लाइमोन सुबुंफोरा बा जोंनि ओ बर' माहारिफोरा जेराव जोङो दिनै गोबां ओ ओ सिरियालफोरानो जा फोरानो जा बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंथाइ नुनायखौ जों नुनो मोनो जोङो जेराव समाजारि सावगारि बेरखांनायफोरखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथाङा ओ जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेफोराव खामानि मावोब्लाथाय ओ माबायदिहाय रां आरजिनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिनि बागैथ' आं मिथिया नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायना होलाय
औ औ नोंथां जिहेथु जोंहा जेराव जोङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माबानि सोमोन्दै जेराव जोङो ओ दिनैनि समाव ओ जेराव जोङो बायदिसिना नोंथ' मिनथिखायो जेराव जोङो ओ मोसानो थांनाय नुयो जेराव जोङो बायदिसिना सिना लिटिल स्टार बायदिफोराव ओ मोसानायनि गेजेरजों माबायदिहाय नोङो नोंसोर गामिफोरावनो जा एबा जों नुबाय थानाय मेगनजों जोंनि लाइमोनफोरा माबायदिहाय फैसा आरजिगासिनो दङ' जायबा मोसानो गोरों बिसोर बेनि सोमोनदै एसे फोरमाय नोंथां।
बेनि बागैसो नोंथां आं मिथिलाङा मानो होनबा आं मोसानो रोङा नालाय मोसानाय फारसे
नोङा नोङा नोंथां एसे फोरमाय जेनेबा बे नि सोमोन्दै बबाव फैसा मोनो बिसोरो मोसानानै गोबावावथ' फैसा मोनोना बिसोरो जायफोरा मोसायो
फुजाफोराव मोसाबा फैसाबो राननो मोनो आरोना नोंथां फुजा
औ औ औ औ औ बेखौथ' बुंदों एसे फोरमायना होदों माबायदिहाय जायो बेफोर फुजाफोरा अबाव अबाव माबायदिहाय
फुजाफोराव बादायलायनायफोराव फास्बो थायोबा बांसिन फैसा मोनो आरोना नोंथां
औ औ औ माबायदिहाय जायो बेवहाय माबा फिसोन जेनेबा मोसाबानो फिसोन नामा बेवहाय
मोसानायनिबो आयदाफोर थायोखा नालाय नोंथां नायग्राफोरा बिदिनो बासिखोना मा माया जायो मा माया देंखोफोरदो गोरोबनो गोरोबाखै बिदि नायहोना नोंथां
अ अ अ जाय जायो अब्ला बेनोसो फैसाखौ होयो आरोना नोंथां
औ बादायलायनायावलाय
अ अ बादल अ गासैबो बादायारिफोरनोनो फैसाखौ होजोबनाय जायो नामा नोंथां
ओहो नोंथां बिदि होजानो जाया आरोना नोंथां
अ अ औ औ औ अब्ला जाय जाय
मोनथाम बिसोरनो होनाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ औ औ औ बिनिफ्राय फैसाफोरा ओरैनो बेसेसो जायो ओरैनो जेनेबाथ' डाइरेक्टलि बुंनो हाला अब्लाबो ओरैनो खोनाबाय थानाय हिसाबै जेनेबा बे केसे मोनो जोंनि औ
पास हाजार पास थानायफोरा पास हाजार बिदिनो सिगोन थानायफोरा थिन हाजार ओमफफ्राय था थांनायफोरा दु हाजार बिबदिन जायो आरो ना नोंथां
औ औ औ औ नंगौ नंगौ बेनिफ्राय जिहेथु जोङो सावथुननि खोथा सावरायनाय लोगो लोगो जोंहा मोसानायनि खोथाया फैखायो जेराव जोङो सावथुनफोराव जों बायदिसिना मोसानायफोरखौ नुनो मोनो दा बेफोर मोसानायनि गेजेरजों जोङो सावथुनफोराव गोबां बिथिङाव जों बाहागो लानो हायो नोंथाङा जुदि नोंथाङाथ' सावथुन नायखायो नङाब्ला
औ नायनो नोंथां
औ औ अब्ला नोङो मा मा बिथिङाव जोङो बाहागो लानो हायो सावथुनाव नों फोरमायनो हागोन नामा एसे
सावथुनाव माने आं फुजसै नोंथां
जों हमना ला फिलिम
औ
मोनसे फिल्म बानायोब्ला बेवहाय मा मा खामानि मावनो गोनां जायो बा मा खालामनो गोनां जायो बेयावथ' जोङो मोसानाय नुयो बेजों लोगोसे मा मा थादेरो बेवहाय एसे फोरमायना हो नोंथाङा
एट्रिस एक्टरफोरदि आरोना नोंथां
औ औ
दाखुरबो थायो
औ औ
बेयाव बिखुनजो बिदिनो बिमा बिफा
औ
इदिसिन मफा इरिस गोदोर माबा भक्टर दाखुफोर गिनो मोनो आरोना नोंथां ओमफाय बबेबोना ओरैबायदि सानाय बिदि नुयो आरोना नोंथां
औ औ औ नोंथां बिदिब्लाथ' जों गोबां गोबांथि बाहागो बिदिब्ला जोङो मानलाहाय बिहाव बिखोमजोनि जों केरेक्टार जानोब्ला आखुथाय बेवहाय जोङो ओ जायफोरा बिमा बिफानि आखुथायफोरखौ मोजाङै दिन्थि नो हायो बिसोर बेवहाय बाहागो लानो हायो। लोगोसे जायफोरा मोसानो रोंगौ बा महर मोखां मुस्रिफोरा समायना देलायनो रोंगौ बिदिरो एक्टर एक्ट्रिस दा सोरबा आरो दाहोना रुवाथिनि ओ एक्टिं खालामनो रोंगौ बा बेनि आखुथाय खौ मोजाङैनो दिन्थिनो हायो बिसोरो दा होनना रुवाथि दा बिदिब्ला जोंहा गोबां ओ रां मोनो नङा होमब्ला बिसोरो?
औ
जिहेथु जोंहा एक्टर एक्टरस जायोब्लाबो जोङो फैसा मोनो रां मोनो जेरै बिमा बिफा जायोब्लाबो दा बिदि बिदिनो ओ लोगोसे जोङो बुं हांगोन बेफोरखौ जोङो माबायदिहाय टिभियाव लानानै फै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा जिहेतु माबायदिहाय जोङो बेखौ रेकर्ड खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै।
दििसायाव रेकर्ड खालामग आलै नोंथाङा।
औ औ औ ओ औ औ औ के केमेराफोरजों खालामोनामा नोंथां?
अ केमेराफोरदो रेकर्थि खालामनानै दिडिसाव माबायो खोना नोंथां ओमफ्रायाय दिस लाबनानै एससे देहैफैनानै नुयोथ नोंथां। फर्दाफोराव देखायो फिलिमफोराव। फुजाफोराव आर ना दिस्लाबनानै देखायोयो आर ना नोंथां ओमफ्राय म बेलफोरावबो नायनो हायो।
औ औ औ नंगौ बिदिनो जों इडिटिं खालामनांगोन आरोना भिडिय'फोरखौ बानायनानै।
औ नोंथां
औ भिडिय' इडिटिं खालामनानै जोङो होयोबानो जोंङो मोनसे आबुं जोंहा मोनसे फिल्मफोरखौ मोननो हायो जिहेथु नोंथाङा ओ जोंनि बर' सावथुनफोरखौ ओ मा मा बिथिङाव जों फैसा आरजिनायखौ नुनो मोनो जेनेबा अबाव अबाव दिन्थि फिनानै फैसा मोनो होनना सानो नोंथाङा?
फुजा मेलाफ्राव बिदिनानै बांसिन मोननाय बायदि मोनो आरोना नोंथां आङो।
अ माबादिहाय माबादिहाय फैसा मोनो? माबायदिहाय फैसा मोनो जेनेबा बेवहाय ओ
फिलि्म देखायनानै नों
टिकेटफोर दाननो गोनां जायो नामा?
अ जायो नोंथां औ जायो।
अ अ अ अ
टिकेट मोनसेयाव बिदिनो बबेबा आसि थाखा लायो बबेबा सा आथि थाखा बबेबा एक्स' बिदिलायनो आरोना नोंथां।
औ औ औ
उम
औ अब्ला बेनिफ्राय आरो लोगोसे इउटुबफोराव आपल'ड खालामोब्लाथ' गोबां फैसा मोनोखोमाना नोंथां?
औ नोंथां मोनो। भिभ' एप्सफोरावबो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ अबे अबे ओ एब फोराव हेगारनो हायो होनना सानो नोंथाङा जेनेबा दा?
आं दा मिउ ब' एप्सखौल'सो मिथिगोन नोंथां।
अ अ अ फेसबुकफोरावबोथ' जों नुयो खोनासं नोंथां
फेसबुकाव अ फेसबुकाव हेगारनो हायो वाटसाप फेसबुक हेंगारनो हायो इउथुबाव हेंगारनो हायो आरो नोंथां।
औ औ बेनिफ्राय बेनिफ्राय इन्स्टाफ्रावबो हगारनो हायो नामाथाय
इनस्टाफोराव हायो नोंथां औ।
औ औ बेफोरनि गेजेरजोंनो दा जोंनि जा बर' सावथुन जोंनि जा बर' सर्ट मुभियानो जा बा जोंनि बर' सावथुनखौनो बुंबाय थांनानै दोङो आरोना नोंथां जेराव जोङो गोबां लाइमोनफोरा बेफोरखौ अनसायो। दा नोंथाङा जिहेथु जोंहा साउथ मुभिफोरा जिहेथु जोंहा दिनै ट्रेन्स लेसन खालामबाय जिहेथु रावखौ जों जुदि बर' रावजोंनो जुदि जोङो भिडिय' बानायबाय थायोब्ला। जों जुदि रावखौ गुबुन राव रायज्लायल'फासिनो जों बर' रावजोंनो। जोंनि सावथुनखौ जौगाहोनो हागोन होनना सानो नामा नोंथाङा?
बर' रावजोंल' जौगा होनो हाया नोंथां।
अ माबायदिहाय खामानि मावनांगोन बिदिब्ला जोङो सावथुनखौ जौगाहोनोब्लाथाय?
बर'नि गेजेराव नोंथां बुंनो रोंला हांला नोंथाङानो अननानै फोरमायना होदो।
औ औ औ जों जेनेब्ला जों जा एक्टिंफोरानो जा जों एक्टिंफोरखौ जों मोजाङै बानायनांगोन नङा होमबा नोंथां। जोङो मोस मोसानायफोरानो जा जों दिनै मोसानायफोरा ओरैनोथ' जोङो जानला मोनला मोसाबा जानाय नङा जाहाथे मानसिफोरा नायन नाय मोजां मोनो एक्टिंफोरखौ नायनानै मोजां मोनो लोगोसेनो बेयाव थागोन जोंहा ओ लिरनाय जेराव जोङो बेवहाय जोंहा स्क्रिप्टआनो मोजां नङाब्ला जोंनि बेवहाय सावथुना माब्लाब मोजां जानाय नङा। जोङो बेवहाय मोजां डाइरेक्टर थानो नांगोन जों जुदि मोजां डाइरेक्टर खालाम खालामोबा जोङो लोगोसेनो जोङो बेफोरखौ अब्लासो जोङो। ट्रेन्सलेसन खालामनो हागोन जेराव जोङो बिनि रावफोरखौ जों दानस्लायनानै। जों हमनानै लादा बर' बर' मुभि बर' फिलिम। बेखौ जुदि जोङो गुबुन रावाव दानस्लायनोबा हमनानै ला बेवहाय जेबोआनो गैया अब्ला नायनानै रावबो मोजां मोननाय नङा बेखौ। बेनिखायनो एसे फैसा गारनो नांगोन एसे हाइ क्लासनि एसे हाइ कुवालिटि थानांगोन। अब्लासो बेखौ राव दानस्लायनानै जोङो हिन्दीयाव राव दानस्लायनो हागोन इंलिसाव राव दानस्लायनो हागोन गुबुन गुबुन जों साउथ राव दानस्लायन हांगोन अब्लासो जोंनि नायगिरिफोरा मिलियन मिलियन भिउस थांगोन। दाथ' जोंयाव ओरैनो बेसेबांसो भिउ फैयो नोंथां इउटुबफोराव फेसबुकफोराव जोंनि बर' सावथुना बेसे बेसेबांसो भिउ फैयो नायनाया बेसेबां हाजारो
बेसेबां बेसेबां नायो ओ फला नोंथाङा इउटुबफोराव फिलिम होगोन